खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा मा खालामदोंमोन
आं दा दङ' ओरैनो जिरायनानै नोंथां
ए ओंखाम जाखांबायमोन नोंथाङा
औ जाखांबाय दा
औ मा ओंख्रि जानायमोन नोंथां ए मा ओंख्रि जानायमोन
जों औ दा दालि सोमदों दा ओमफ्राय आलु भाजा
ए - ए
औ
ओमफ्राय खबरफोरालाय माब्रै दासान्दि
दासान्दि ओइदि गायनाय फुनाय बोथोर दासान्दि बिदिनो मोस एसे मोजाङैनो दं
ए
गायनाय फुनाय‌बो दा एसे बिजि जादोंमोन आरोखि
औ एसे खस्थ' मोनो जोंहा बेबायदि गायनाय फुनाय बोथोर जाब्ला
औ दा गायखांनायखाय एसे रेस्ट मोनाय औ दे बुं नोंथां
ओ आं माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो लादोंमोन जुदि नोंथाङा ओरैनो दंब्ला सावरायजागोन ना
दङ नोंथां सावरायनो हागोन दे
औ जे जोंहा आं आयदा लानाय जादोंहाय दिनै जे फिथाइ सामथायाइ जोंहा गोबां बिदिनो फिथाइ सामथायाइ थायो बोथोर लाय बोथोर नै बिनि बागै एसे फिथाइ सामथाइनि बागैसो सावरायनो होननानै नोंथांजों सावरायनो होनना फैदोंमोन आरोखि आंनो फोरमायग्रोसै नामा नोंथां
औ दे फोरमायनो हागोन नोंथां
औ जा फिथाइ सामथायाइ होनोब्लाथ' गोबां बिदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ थायो
माखासे फिथाइ सामथायाइफ्रा मोनफ्रोमबो बोथोरावनो जों मोननो हायो आरो माखासे फिथाइ सामथायाइा जों बो बोथोर खनसेयाव जों मोनसेल' खनसेल' मोननो हायो बेबायदि फिथाइ सामथायाइ दं आरो गरम बोथोर गोजां बोथोर नै बिदिनोबो फिथाइ सामथाइ आलादा आलादानि फिथाइ सामथाइ सामथाइखौ जों मोननो हायो आरो बिदिनो गोबां जोंहा फिथाइ सामथाइ होनोब्लाथ' माखासे दंफाङा जे फिथाइ सामथाइखौ जों गायस्लायबाय थानाङा आरो माखासे दंफांखौ जों बिदिनो बोसोरफ्रोमबो गोदान गोदान गायबाय थानांगौ बेफोरबायदि जों फिथाइ सामथाइखौ मोननो हायो आरो गोबां उम- जोंहा मोनफ्रोमबो बोथोरावनो फिथाइखौ मोनो होनोब्ला जेरै जोंहा ओ थालिर आफेल आंगुर नै बेफोरखौहाय जोङो गोजां बोथोर जा गोलोम बोथोर जा जों मोननो हायो आरो बेफोरबायदि फिथाइखौहाय आरो बिदिनो जोंहा औ बोसोर जे दंफांखौ जोंहा दानस्लायालासिनो नैबे दंफांनिफ्रायनो जों फिथाइखौ मोनबाय थानो हायो होनोब्ला जेरै थालिर आसफल लिसु थाइजौ बिदिनो गोबां दङ दंफांफोर जों बे दंफांखौहाय मोनफ्रोमबो बोसोरावहाय गायनांनो दरखार जाया आरोखि बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइ माखासे आरो जोंहा माखासे दङ जे बेखौ मोनफ्रोमबो बोसोराव जे गायनानैसो जों मोननो हायो जेरै जोंहा ओ- फुरबुस बायदिसिना बेबायदि दङ आरोखि गोबां दङ फिथाइ सामथाइ बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइ जोंहा मोनफ्रोमबो बोसोरावहाय माखासेखौ गारस्लायनांगौ माखासेखौय बिदिनो गोदान गायफिननांगौ माखासेया बिदिनो थाफिनबाय थायो बेबायदि आरोखि फिथाइ सामथायाबो आरो बिदिनो औ- जों आरो फिथाइ सामथाइफोरखौ गरोम बोथोरावहाय गरम गोलोम बोथोरावहाय गोबां बिदिनो जानाय जायो फिथाइ सामथाइफोरखौ जे जोंनि देहाफोरा सुग्लायहोयो थान्दा मोनहोयो नैबेफोरनि थाखाय गोबां बिदिनो फिथाइ सामथाइखौ जोंहा जानायखौ बांसिन जों गोलोम बोथोराव बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नङा होनब्ला
औ- औ- नोंथां
औ-
गरम उम गरम बोथोराव आरो गरम गरम फिथाइखौसो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ- माखासे थान्दा फिथाइबो मोननो हायो जेरै जोंहा थान्दा फिथाइ होनोब्ला लिसु आसफल नैबे फिथाइखौ मोननो हायो आरो थान्दा फिथाइ थान्दा फिथाइ होनोब्ला
थालिर- थालिराबो थान्दायावनो उम
औ- आरो बिदिनो जोंहा मोननो हायो गोबां बिदिनो थान्दा थान्दाबो जेरै थुरबुस आनारस नै बेफोरखौ जाबा एसे थान्दा मोनो आरोखि माखासे आरो गरम फिथाइ होनोब्लाथ' जोंहा खान्थाल जिबायदि जोंहा बांद्राय गरम जाब्ला जोंहा खान्थालखौ जानो हाया नोगोद गरम जायो नङा होनब्ला
औ- नोंथां
औ- बिदिनायो माखासे फिथाइफोरा थान्दा खालामो माखासे फिथाइफोरा गरम खालामो बिदि आरोखि आरो आथिखालावहाय गोबां बिदिनो फिथाइ सामथाइनि गोबां सुबुंखौनो जों फालांगि मावनायखौ नुनो मोनसै गावनि जिउ खुं राहाखौबो दिहुननाय नुनो मोनसै रांखान्थि खा थवबो गोबां सुबुङानो फिथाइ सामथायाइजों जौगानायखौ जों आथिखालावहाय नुनो मोनगासिनो आरो बिदिनो गथ' गथायाइ फोरोंनाय बा न'खर दालांनाय संसार खुंनाय बेफोरखौ जोङो आथिखालावहाय गोबां बिदिनो सुबुंफोरखौहाय जों नुगासिनो बा नुनो मोनगासि नुनो मोनदों आरोखि जोंनि खाथि खालायावनो बा जोंनि न'आवनो जों बिदिनो फिथाइ सामथ गायनायखौ जों नुनो मोननो हायो जोंनि आइ आफायानो बिदि फिथाइ सामथायाइनि गोबां बिदिनो आबाद मावो जों बेफोरखौ नुनो मोनो आं बेफोरखौ नुनो मोनदों जेरै जोंहा थुरबुज गायो बोसोरफ्रोमबो आरो जोंहा लिसु दंफां बे' थाबाय थाखायो जोंहा गुबुन बानस्लायबाय थानानै बा गायस्लायबाय थानो दरखार जाया जोंहा बिदिनो फोफिननो दरखार जाया बिदि आरोखि थुरबुजखौ होनोब्लाथ' जोंहा बोसोरै फिननो गोनांथि जायो नङा होनब्ला?
औ बेथां
औ बिदि आरोखि आरो फिथाइ सामथायाथ' गोबां बिदिनो फिथाइ सामथाइ जों जायखौ खुगाजों बुंनानै फोजोबनो हाया बा जोङो सोरनोबा खोन्थानानै फोजोबनो हाया आं बिदिनो सुंद'यै नोंथांनो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ फोरमायदों आरोखि जोंहा बुंनो गोबां बिदिनो बाथ्राफोर दङ' फिथाइ सामथाइनि सामथाइ सामथाइखौ लानानै बिदिनो गोबां दं आरो खि बुङोबाथ' जों जिखौहाय बुंनानै बा गुबुननो फो बुंनानै फोजोबनो हाया आरोखि नैबेफोरनो आरोखि आंनि बुंनांगौआथ' आं सुंद'यै बेफोरखौ बुंनानै नोंथांनो फोरमायनाय जाबाय आरोखि। आरो नोंथाङा बेफोरबायदि फिथाइ -सामथाइनि बागै मा बुंनो सानो?
औ नोंगौ नोंथां ओ फिथाइ- सामथाइ खौ लानानै जों दा बुहुद ओ माबा सोलिबो माबागासिनो दङ' आरोखि ओ बर' जोंनि बर' सुबुंफोराबो ओ जौगाबोगासिनो दङ' जों नुनो थाङो दा उम ड्रागन फिथाइ जायखौ होनो जों खोनानो मोनदोंना बे फिथाइखौ लानानै दा जोंनि बर' सुबुंफोराबो गोजां बोथोर जा दैलां बोथोर जा बैखौहाय मान बिजनिस बिब फिथाइनि जों आबाद मावनानै बिजनेस खालामनानै सोलिबोगासिनो दङ' नङा होमबा डेभलाप जागासिनो दं। जेरै उम थुरबुस थुरबुजआ जेरै दा बेथ' सिजोन जाहैबाय बेखौबो जों बर'फ्रा दा बे फिथाइखौ लानानै जों बिजनिस खालामगासिनो दङ' आरो नै दा मोनसे गोदान नुनो मोनदों नोंथां दा जों बोथोर सोलायनायजों लोगोसे ओ ख खक' फिथाइ जेखौ होनो जों खोनानो मोनदों खक' फिथाइ दा बे फिथाइखौनो जों ब माबा उम गायनानै बिफांखौ गायनानै बेफोरनि बिजनिस लानानै बे जों बर' सुबुंफ्रा बहुद देबलाप जाबोगासिनो दङ'। बोथोराव मोननाय फिथाइखौ फिथाइखौ लाफानानै लोगोसे आरो बोथोर गैयियावबो मोननाय फिथाइफोरखौबो लानानै दा माबागासिनो दं आरोखि बेखौ आं मिनथिनो मोननायाव आरोखि दा
औ।
औ दा ओरैनोथ' बोथोर दा जेरै आनार'स फिथाइ होन बेफोरखौ लानानैबो जोङो बुहुद बोथोराव बोथोरावल' नङा बे आनार'साबो जोङो बोथोर गैयियाव दैलांबाबो मेसेंबाबो जोङो बे आनार'स फिथाइखौ जोङो माबा खालामनानै बुहुद जौगाबोगासिनो दङ'
औ।
दा खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ बोथोरावथ' मोननाय फिथाइफ्राथ'
औ हेलौ